औ खोनादों औ।
नोंथांखौ गोजोन फुंबिलिनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय ओ गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय।
औ।
ओ नोंथांनि खबरा दाबोरै माबायदि?
दासान्दि मोजाङानो दङ।
अ। मोजां आंनियाबो मोजां। ओ बिदिब्ला नोंथाङा दायो फ्रि दङ ना?
औ आं फ्रि दङ।
बिदिब्ला नोंथां जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन नामा?
औ बुंदो।
बिदिब्ला जों ओ दावबायनाय आयदानि सायाव अ सावरायनोसै।
औ औ औ।
दावबायनाय होननानै बुङोब्लाथ' ओ जों बयबो मिथिगौ ओ जायखौ जों दाबसे जायगानिफ्राय ओ गुबुन दाबसे जायगा बा गुबुन दाबसे हादरमा बा हादरसासिम ओ जायखौ जों जयै बा हारसिङै बा ओम जयै बा हारसिङै जों दावबायनाय बा हान्थिनायखौ नुनो मोनो। ओ नाथाय आथिखालाव जों गोबां हान्था मेला राहानि गेजेरजों जों दावबायनायखौ नुनो मोनो। बुंनो थाङोब्ला जों हा लामा अख्रां लामा दै लामा ओ बेफोरबायदि हान्था मेलानि गेजेरजों जों दावबायनायखौ ओ नुनो मोनो। दावबायनाय खौ जों ओ जिउनि मोनसे गोनांथार आयदा हिसाबैबो ओ बुंनो हायो ओ जायनि गेजेरजों जों ओ दाबसे जायगानि फ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनानै बै जायगानि जानाय थानाय ओ बै जायगानि सुबुंफोरनि मोसानाय मुसुरनाय बै जायगानि सुबुंफोरनि बेफार फालांगि ओ बा बै जायगानि सुबुंफोरनि थांनानै थानाय जिउ राहानि सोमोन्दै जों दावबायनायनि गेजे गेजेरजों नुनो मोनो। आरो बै ओनसोलनि ओ मिथिंगानि समायना नुथाय ओ जोंनि ओनसोलाव माखासे गैयै हाजो हाला ओ जिब जुनार बा दैमा दैसा ओ दै बारजुम बैफोरखौ बा खौ जों दावबायनायनि गेजेरजों नुनो मोनो आरो जेब्ला जोंनि गोसोआ ओ सुखुवा बा गोजोना अब्ला जों दावबायनायनि गेजेरजों बै जायगानि समायना नुथाइफोरखौ नुनानै बा बै जायगानि सुबुंफोरजों जों सावरायनो मोननानै ओ जोंनि गोसोखौ गोजोनग्लायो ओ होननानैबो जों बुंनो हायो। ओ आथिखालाव ओ दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जों गोबां ओ मानसिफ्रानो ट्रेनजों ट्रेनजों बा फ्लाइटजों बा जाहाज बा ओ खाथि खालानि ओनसोल ओ बैफोराव जों गावनिनो न'खराव थानाय गारि मटर बैफोरजों ओ जों दावबायनायखौ नुनो मोनो।
औ औ औ नंगौ नंगौ।
ओ बिदिब्ला नोंथां ओ नोंथाङाबो ओ दावायनाय आयदानि सायाव फंनैसो बिबुंथि लाखिनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ औ दावबायनाय होनोब्लाथ सरासनस्रा ओम दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनानै जेनेबा बे जायगानि थासारिखौ जोङो नायनो नुनो मोनो गावनि मेगनजों ओ दावबायनायखौ जोङो ओ स्पेसियेलि बुंनानै थाब बुंनो थाङोब्लाथाय बैफोर जायगानि थासारिखौ नायगिदिंनाय एबा बैफोर जायगायाव मा मा नुथाय जों पार्सनेलि नुनो मोनो बेखौ ओ गावनि मेगनजों नुनाय आरो बे जायगायाव थांनानै बेनि नेचारखौ फिल खालामनाय आरो ओ बेफोर जायगानि बागै मा दं मा गैया जेनबा बिफां लाइफां न बां आरो सुबुं ओ सुबुंफोरनि थासारि बेफोरबायदि गोबां नुथाय ओ जों गावनि मेगन जों नुनो मोनो आरो गावनि बे ओ गावनि जे ओ
बुंनो हागोन
औ गावनि जेनेबा ओ मोनसे एम थायो नालाय गावायनो जे गावाय गुबुन मोनसे जायगाखौ जों नोंनि मेगन खालि मेगनजों नायनो लुबैनाय बेफोर जायगाखौ ओ जोङो गोबां ओ ससियेल मिडिया एबाव बो नुनो मोनो आरो
नोंथां
सियेल मिडियावनि गेजेरजों नुनाय आरो गावनि मेगनजों नुनाय बे गो गोबां दिडिफारेन्स दङ
नोंगौ नोंथां थारैनो
आरो
ओ ओ नोंथां गोदोनि समाव ओ सुबुंफ्रा माबोरै दावबायोमोन ओ बिनि सायावबो नोंथाङा फंनैसो बिबुंथि लाखिनो हागोन ना
औ औ औ ओ बुंनो थाङोब्लाथ ओ दानि जुगाव गारि मथर ओ बायदि इदि ओ उरां जाहाज ओ ट्रेन बेफोरजों दावबायोमोन ओ दा नाथाय गोदो-गोदोनि जुगाव बेफोरजों दावबायामोन जों साइकेलजों दावबायोमोन आइथिंजों दावबायोमोन एबा मोसौ गारि बेफोरबायदिजों गो ओ गुबुन मोनसे दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे दाय-दाबसे जायगायाव थांनायावसिम गोबां सम-सम नांगौमोन ओ दा नाथाय बेफोरबायदि सम नांला जों ओम दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव थांनो थाखाय ओ एसे समनि गेजेरावनो जोङो डाइरेक्टलि बेयाव ओ सौहैनो हायो औ औ औ औ
बिदिब्ला ओ नोंथांनि बुंनाया थारैनो नोंगौ ओ गोदोनि समाव उम गोदोनि सुबुंफोरनि दावबायनाय आरो आथिखालनि सुबुंफोरनि दावबायनाया आ गोबां फारागथि नुनो मोनदों गोदो सुबुंफ्रा गोदो सुबुंफ्रा ओ आबाद मावनानै जानोबा ओ दाबसे जायगायावहाय मैहुर खालामनो थाङोब्ला बा गुबुन दाबसे दावगायाव दावबायनो थाङोब्ला बै समावहाय गोदोनि सुबुंफ्रा नआवनो बानायनाय मोस ओ मोसौनि गारि बा मैसो गारि बा मै देर बा गराइ बैफोरखौनो जों हान्थिग्रानि ओ हान्थिग्रा गारि बा मटर हिसाबै साननानै लायोमोन आरो बेजों लोगोसे ओ आइथिंजों दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थाबायबोनाय ओ बेखौ नुनो मोनोमोन बा आदार बुथुमनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनोमोन ओ नाथाय ओ आथिखालाव जों गोबां सोलायनाय नुबाय नङा होमबा नोंथां
औ औ औ
बेबायदिनो ओ हान्थाामेला आ राहानि जौगानाय लोगो लोगोनो ओ हान्था मेला राहाजों जों दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थाब सहैनाय ओ बेफोरखौ जों मोननो हाबाय
औ
जेरै जों ओ गोजान जायगायाव थाङोब्ला जों फ्लाइट जों बेखौ फार्स्ट सेलेक्ट खालामो जायहा जायनि आखाइयाव गोबां थाखा फैसा बा रां रुफानि आंखाल गैया बिथांमोनहा ओ बिथांमोनहा फास्लि ओ फ्लाइटखौनो सेला खालामो आरो बिथांमोनहा दसे समनि गेजेरावनो ओ दावबायनो हायो बा दावबायनायखौ फोजोबनानै बा नायखांनानै फैनो हायो
औ
बिनि गेजेरजोंबो जों ओ मोनसे ओ फ्लाइट गाखोनाय बा ओ ट्रेन गाखोनाय ओ बैफोरखौ जों गोजान जायगायाव दावबायहैनायखायसो जों गाखोनो मोनदों बा गाखोनो मोनो होननानै जों सानो बे गाखोनाय समावबो जों गोबां उम फिल्दबा ओ माबायदि जों जों थ सानो ओ कि फ्लाइट गाखोबा माबायदि मोनगोन बा माबायदि जायो बेफोरबायदि सानो जेब्ला जों दावबायो बा दावबायग्राफोर बिथांमोनहा फ्लाइटजों दावबायग्राफ्रा फ्लाइटनि फिल्खौ हमदांनो हायो आरो लैथोआव बा बिलोआव दावबायग्राफ्रा जाहाज बा जाहाजफोर गाखोनानै बा नावफोर गाखोनानै ओ नाव गाखोयोब्ला माबायदि फिल मोनो बा माबायदि जायो बेफोर गोजोननायखौ ओ बिथांमोनहा मोननो हायो आरो बेजों बेजों लोगो गोसे उम ट्रेन खाथि खालायाव खाथि खाला ओनसोलनि हादरसाफ्राव बेरायनाय समाव ट्रेन गाखोगा्फा्बो ट्रेनावहाय जों दावबायोब्ला माबायदि उसुबिदा सुबिदा जायो बेफोरनि बागैबो जों गोबां मिथिनो हायो आरो बेजों लोगोसेनो जों सोलोंनो हायोखि बैफोराव मोननाय फिल्ड बा थासारिजों गोरोबनानै थासारिजों गोरोबनायखायनो जों माखासे आयदा बा माखासे आयदाफोरखौ जों सोलोंनानै लानो हायो
औ औ
आरो बेजों लोगोसे जों बै ओनसोलनि जानाय थानायफोरजों जों गोबाव सम दावबायनो थाङोब्ला जोङो जोंनि ओनसोलाव जानाय बायदि बै ओनसोलाव जायाबो जानो हागौ गुबुन जायगानि सुबुंफ्रा बिनिखायनो जों बै जायगानि सुबुंफोरनियाव जानाय लोंनाय बा बै ओनसोलनि बारहावा बा थारोबसाफोरजों जों गोरोबनानै थानो गोनां जायो नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ
ओ आरो बिदिनो‌ ओ जों नुबावो जोंनि कलेज बा इउनिभारसिटि बा स्कुल जायफोरा बिथांमोनहाबो बोसोरनि मोनफ्रोम ओ इया बोसोरनि मोनफ्रोम मानावनो जेरै ओ डिसेम्बर दिसेम्बर लास्ट विक नङाबा जानुवारि फार्स्ट उइक औ नोंथां बे समावहाय जों अ जयैनो खाथि खालानि पिकनिक स्पट बा ओ
ओनसोल फोराव आरो
फोराव औ औ खाथि खालानि ओनसोलफ्राव दावबायहैनाय ओ बेफोरखौ जों नुनो मोनो जयैनो बा दावउखार ओंखाम जानाय खौ नुनो मोनो बेनि गेजेरजोंबो जों गोबां बै ओनसोलनि सुबुंफोरनि थांना थानाय
ओ थासारि
फासारि औ बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो बेनि गेजेरजों जोंनि कलेज बा स्कुल बा इउनिभारसिटि लाइफनि फरायसाफोरनियावबो बे दावबायनायनि गेजेरजों जों मोनसे आयदा बा टपिकखौ जों बै जायगायाव नुबोनाय बे जायगानि थासारि जों बेखौ लानानै मोनसे एस आइ बा मोनसे प्रजेक्ट बानायनायखौबो जों नुनो मोनो नो
औ औ औ औ नंगौ नंगौ।
ओ बिदिब्ला नोंथां ओ जों दावबायनाय आयदानि सायाव ओ नोंथांनिफ्रायबो आं गोबां बाथ्रा मिथिनो हाबाय। आरो ओ बे खिनियावनो जों नोंथां ओ दावबायनाय आयदानि सायाव सावरायनाय आयदाखौ ओ नोंथांजों सावरायनाय आयदाखौ दोथनिसै होननानै आं सानबाय नोंथां। नोंथाङा दसे समा आंनो ओ दावबायनाय आयदानि सायाव सावरायनाय आयदायाव बाहागो लानायनि थाखाय नोंथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय।
औ औ आंनिसि आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम ओ गोसो गोरोबनिफ्राय साबायखरखो बावहरनाय थाबाय।
गोजोन्थों नोंथां।